औ खोनादों नोंथां?
औ खोनादों दे खोनादों। औ खोनादों खोनादोंओं ओं।
औ होनोमबा नोंथां नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना?
अ हागोन दे हागोन।
औ होमबा जों मोनसे आयदा लानानै सावरायनोसै आयदायानो जाहैबाय जोंना बोथोरजों सोमोन्दो गोनांबा नो आबादजों सोमोन्दो गोनां फोरबो बेखौनो लानानै सावरायनोसै नोंथां। औ माने जों होनो आ-आबाद जानाय नङा होमबा नोंथां माने जों आबादजों लोगोसे माने जों मा होनो गोबां माने बिदिनो बोथोरजों सोमोन्दो लानानै बा आबादजों सोमोन्दो लानानै जों माखासे फोरबो खुंनायखौ बा फालिनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। औ जोंना फोरबो होनना बुङोब्लाथ' ओं औ औ फोरमायना होनि नोंथां माने जोंना आबादजों सोमोन्दो गोनां होनना बुङोब्लाथ' माने जोंनिया मा होनो खाथि गासा फोरबो ओंखाम गोरलै जेखौ जोंङो ओं ओंखाम गोरलै होनना बुङो बेखौबो जों फालिनाय नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसेनो आमथिसुवा माने जोंना गिबियावनो माने जों आमथिसुवा फोरबोखौ फालिनाय जायो नङा होमबा नोंथों जोंना माइ गायफुनाय सम बेखिनियाव माने जोंनाथ' माइफोरखौ माने खायसे खायसे ओनसोलाव माने बैसागो बैसागो नांहांनाय समनिफ्रायनो माने गायनाय जायो जिथु माने जों बै आमसिसुवा फोरबो बेखौहाय माने जोंङो आबादजों सोमोन्दो गोनांबो होनना बुंनो हागोन आरो नोंथां माने जाय जों बेखौहाय माने मा होनो आसार मासनि सात थारिख बा सात दिननि बे थारिखनिफ्राय जों माने लानाय जायो आरो जिहेथु माने बै मा होनो माबाखौ आमसिसुवा फोरबोखौ खौ ओरैबायदि फालिनाय जायो माने जों फिथाइ औ खोनायाखैना नोंथां औ माने जों बै आमसिसुवआ माने फोरबोआवहाय माने जों माने फिथाइ सामथाइ जानायजों लोगोसे माने जों आबादजों आबाद खौबो लाफानानै माबानाय जायो माने जिहेतु आमसुवा माने हा हा बिमा माने बै मा होनो आसार मासनि जेनेबा सात थारिख मा होनो स्नि सान स्नि साननिफ्राय माने जों माने सप्तासे बा स्नि दिन बेखौहाय माने जों माइ बा आबाद जेबो मावनाय जाया आरो माने बैयाव माने आमसुजुवा दिनाव माने औ औ औ नंगौ नोंथां माने बै जिनाव माने जों सुवा सुवा नाङो होननानै फोथायो आरो नोंथां माने जायनि जाउनाव माने जों मा होनो जेबो माने जों हाखौ जावा बा एरखुवा बेफोरबायदि खालामनायखौ जों फालिनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा माने फिथाइ सामथायाइ जायो जेनेबा दैज्लां बोथोराव मोननाय फिथाइ सामथायाइ जेरै खान्थाल थाइजौ आनारस बेफोरखौहाय जायो आरो जों माने लिथिखु बेफोरखौ माने जों जिरायनायजों लोगोसे माने माने बैफोर फिथाइ सामथायाइखौबो जायो आरो जों बेनि न बेनिन न जमा जमा जालायनाय जायो आरो लोगोसे से जों मा होनो औ आमथि सुवायावहाय आरो माने जों बे आमथिसुवायाव माने सात दिन थांनानैबो थाङोब्लासो माने जों माने फुजा बा मायबा मोनसे बेफोरबायदिनो न'खरावहाय माने फुजा होनानैहाय माने जों अखानायैनिफ्राय फुजाखौ अखानायैनिफ्राय माने फिन हालेवफिननानै माइ गायनायखौ जायो आरो नोंथां जेनेबा आबाद थिलिबा बेफोरबायदिनो आबाद थिलियाव आबाद मावफिननाय जायो आरो नोंथां। आरो जों मोनसे फोथायनाय दंदि जोंना माने आमथिसुवा बा आमथिसुवानि दिनावहाय माने हाग्राफोर दान दानस्राङोबा माने हाग्राफोरा माने थाब जौस्रां थाब जौगनो हाया होननानै बुंनो हायो आरोमाने जों माने बिदि होननानै माने बैफोर आमथिसुवानि दिनावहाय माने हाग्राफोरखौ दाननाय जायो आरो नोंथां।
औ
औ नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा औ औ बुंलाय
ओ मोनसे साथि गाजादि होनना बुंदों बेबो एसे आबादजों सोमोन्दो गोनां नामा।
औ खाथि गासाय बेबो आबादजों सोमोन्दो गोनाङानो मानो होमबा जोंबानो बे औ औ औ फोरमायनो खा औ खाथि गासा होनना फोरबो होनना बुङोब्ला माने बेयो मा होनो आबादजों सोमोन्दो गोनां आरो बे माने खाथि गासाफोरबो जों मानि थाखाय फालियोबा आबादनि थाखाय फालियो माने जों जिथिया माइ गायखाङो माइ गायखांनायनि उनावहाय माने जों खाथिक खाथिक दाननि एक थारिख से से अक्ट'खालि माने जों माने दुब्लि फोथारावहाय माने थाइग' थाइगिरनि बिखौ मोनाब्ला माने जों थालिर फस्ला बेदि थालिर बिफांखौ माने जोङो दुब्लियाव फोथारावहाय माने जेवारि लगायहैनाय जायो आरो माने अर फोजोंहैनाय जायो आरो। जाहाथे माने बैफोर माइनि एम्फौ एनलाफोरा माने बै अराव बेहाय बारसोमनानै थैयो बिनि थाखाय जों बिदि होननानै फोथायो आरो नोंथां। बिनि थाखाय माने जों बैहाय फोथारावहाय माने बिदि आलारि बाथि बा जेवारि बिदि। अर लगायहैनाय जायो जाहाथे माने माइया मोजां जायो माइनि माइ एम्फौ एनला जानायफ्रा खम जायो बिनि थाखाय माने फोथायनानैहाय माने माबानायफोर बेखौ फालिनाय जायो आरो माने जों बेखौ अ सुबुं फोथायनाय होननानै बुंनो हासिगोन जों बे फोरबोखौहाय औ। आरो बिदिनो जोंहा माने माइ माइ आबाद गायो जिहेतु माइ माने बेवहाय जों हाल जांख्रा होननाय मोनसे बेखौबो फालियो नङा मोनथां खायसे खायसे ओनसोलाव माने जों बेफोरखौ नुनो मोनला आरो। गोदोनि आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो माने बै हाल जांखा होननाय फोरबोखौ माने माइ गायखांनाय माइ गायखांखालि माने बे हाल जांख्राखौ माबानाय जायो आरो खुंनाय जायो आरो जेरै माइ जोबसिगोन होनबा बेयाव जांख्रा समावहाय माने माइ गायखांनोसै बा दुब्लियाव माइ गाय माने जमानो माने बयजोंबो माने न'खरनि आरो मा होनो माइ बेलेगफोर माइ गायफैयोब्ला माने हाब्रु फुनलायनाय बा न'आवहाय लोखि लाबोनाय बेबा मा होनो हायाव एसे माने माइ लाबोनानै माने न'आव दोनफैनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां।
अ औ।
नोंथाङाबो मा होनो मिथियोब्ला औ औ नंगौ नोंथां। नोंथाङाबो मिथिब्ला बे जोंनि माने आबादजों सोमोन्दो गोनां बा बोथोरजों सोमोन्दो गोनां बे बेनि सायाव एसे फोरमायना होदो नामा नोंथां।
अ। आबादजों सोमोन्दो होनोब्लाथाय जोङो दैज्लां बोथोराव बांसिन माइखौनो गायनाय जायो आरो माइ आबादखौनो मावनाय जायो आबाद होनोब्लाथाय। बेखौ दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो आरो बे दैज्लां बोथोराव अखानि बिबां एसे बे गोबां जायो नालाय
औ
बेयाव
मोजां जायो ओ माइ आबादा दै अखाजोंसो मोजां जायो नालाय ओ बे समाव
औ।
फोथारखौ गोदोथ' नांगोलजोंसो एवोमोन नालाय दा दानि जुगावथ' नांगोल गैला ओ ट्रेक्टरजोंनो हालेव नालाय ओ ट्रेक्टरजों हालेवग्लिनानै बेखौ ओ माइखो गायनानै आबाद मावनाय जायो आरो हाब्रुआव।
औ
दा बेफोरबायदिनो दैज्लां बोथोराव माइ आबादखौ बांसिन मावो। ओमफाय बिदिनो मेसें बोथोरावबो ओ आं मेसें बोथोरनि आबादा एसे आलादा जायो मेसें बोथोराव ओ मैगं थाइगंनि एसे आबाद मावनाय जायो। ओ बिदिनो होनोबा माबा ओ बेसर आलु बाय दिसिना गम जुखामफोरखौ मावनाय जायो आरो दै ओ मेसें बोथोराव।
औ
ओ बेनिफ्राय नोंथांजो ओ आबादनि बागै मा मा मिथिबावो?
औ आबादनि आबाद होनना बुङोब्लाथ' माने आं औ जोंनि ओनसोलाव माने मा होनो आबाद मावनाय बिनि बागैनो आं एसे फोरमायना होनदों नोंथांनो दाथ' दैज्लां बोथोर ओं दाथ' दैज्लां बोथ नालाय माइ आबादखौनो जोंना गाहाय होनना बुंनो हायो आरो जोंना माइ माइ आबादजों लोगोसेनो बिदिनो मैगं थाइगंनि आबाद मावनायखौबो जों नुनो मोनो जेरै माइ आबादखौथ' बयबो माव थायो बिनि अनगायैबो जोंहा माने थास थासनि आबाद खालामो बिदिनो मैगं थाइगंनि आबाद खालामो आरो माने जों बैफोर मा होनो मैगं थाइगंफोरखौ न'आव गायनानै लायोब्ला माने आबाद आबाद न'आवनो आबाद मावोब्ला माने जों बायनानै जानो गोनांथि गैया जायो आरो माने। जों बायनानै हाथाय बाजारफोरनिफ्राय बायना जायोबा माने बैफोर मैगंफ्राव माने जों मोनो बिस बिस बायदिखौ होननां सिगोन माने जिहेथु बैयाव हासार हासार आरो मुलिजोंसो बोखाङो नालाय बाजार फ्राव फाननाय मैगंफ्रा बांसिनानो बिनि थाखायनो माने जों न'आवहाय एसे एनैब्लाबो मैगं थाइगं गायना जायो जायोब्ला माने जोंनि देहानि थाखायबो मोजां होननानै जों बुंनो हायो आरो बेनि थाखायनो माने जोंनि ओनसोलाव माने खायफा खायफा मानसिफ्रा माने बयबो गायज्ल माने जायफोरनाव माहोनो हा दङ बैसोर सुबुंफ्रा माने मा होनो मैगं थाइगंखौ गायना लायो आरो जेरै मा होनो दाथ' दैज्लां बोथोराव मोननाय मैगं जेरै मैथा मैथा गोजा मा होनो मैथा गोखा बेफोरबायदिखौ गायनाय जायो फोनाय जायो आरो बे बेजों लोगोसेनो थास' थाबाय ओजाय मा होनो भिन्दि जोगोनार खुमब्रा लाव बेफोरखौ माने गायनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलावहाय माने बेफोरखौनो ओं औ औ नोंगौ नोंथां बेखौ माने एसे
ओ मेसें बोथोराव ओरैनो मा मा आबादखौ मावनाय जायो मेसें बोथोराव?
औ जोंनिया मेसें बोथोराव आबाद होनना बुङोब्ला माने जोंना बिदिनो दालि बेसर दुन्दिया बेफोर सबाय बेफोरखौहाय मा होनो गायनाय फोनाय जायो आरो जोंथिंजाय माने। बेफोरनिफ्रायबो जों माने न'आव जानो थाखाय थावनि थाखाय जों बेसरखौ फोनाय जायो आरो ना होनो दालिफोराब माने जोङो सानफ्रोमबोनि सं जानायाव नांखागौ जायो नङा होमबा नोंथां माब्लाबा समावल'सो जोंना दालि थाया जाया माने। बांसिनानो माने दालिया माने थाखाथारो आरो जोंनि सानफ्रोमबोनि जानायावहाय। बिनि थाखायनो माने दालिफोरखौबो जोंनिया जोंथिं आबाद मावनाय जायो आरो बेजों लोगोसे मा होनो सिबिं सिबिं बेफोरखौ फोनाय जायो आरो बेसर उम सबाय एफोरखौबो जों फोनाय जायो आरो माने जों माने खायसे आबादफोरखौहाय जानो जों न'आव जानो जानो फैयो बेजों लोगोसेनो आरो जों जेनेबा फालांगि खालामनोबा फाननो थाखायबो जों माने आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलाव जायनो नाव माने एसे एनैब्लाबो माने रांखावरि सहाय मोनो नालाय बिनि थाखायनो माने बुरजा फोनानैहाय माने बिदि
उम आबादखौ ओ एसे फाननानैबो अब्ला फैसा मोनो आरोना।
औ नंगौ नोंथां माने बेसरफोरनि माने जों बेसरफोरखौ फाननो माने बुरजा दिहुननो हायोब्ला माने जोंहा माने रांखावरि मुलाम्फ दं मानो होमबा बे बिसोरखौहाय जोंनो सानफ्रोमबोनि थाखाय थाव नांगौ नङा होमबा नोंथां बिनि थाखाय जों फोनानै माने बुरजा आबाद मावनानै जों फाननो हायोब्ला माने जोंहा जोंनिनो मोजां होननानै जों बुंनो हायो आरो आरो सबायफोरखौबोथ' माने जों माने माब्लाबा समाव गोसो जायोबा जानो इदि होननानैहाय माने फोनाय जायो आरो नोंथां।
अ अ अ
होमबा नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां? औ जों माब्लाबाफोर माने सम मोनोब्ला खाबु मोनोब्ला रायज्लाय फिनसिगोन नोंथां बेनि बागै। नोंथांजों दसे समब्लाबो सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय।
औ दे दे आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ दे औ दे